हेल'
अ नोंथां
मोजां दंना
दङ नोंथां औ थिगानो
औ नोंथाङा दा रायज्लायनो सम जागोन ना जाया?
समा जागोन दे नोंथांनाव सावरायजागोन दायो दसे फ्रि सम दंथ'यो
नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो होननानै आं सानदोंमोन आरो
औ
ओं जेनबा थांना थानायावहाय माखासे खामानि मावो जेरै आबाद मावो नङा होमबा जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' हारिनि गुबैयै थांना थानायनि राहा लामा होननानै बुंब्ला जों आबाद होनना बुंनाय जायो बे खोथाया जोंनि दानि बुंनाय नङा जों गोदो गोदाय जेनब्ला बर'नि जारिमिनखौ जों नायोब्लाबो नुहुरो जे बर'फोरा आबादजोंनो मा होनना बुंगोन नांथाबनानै जिउ खुंबोनाय जों बेखौ ओ मोनथिनानै मोनो। दा बेबायदि बिथिङावहा जोंनि ओ बर' समाजावहा दैज्लां आरो मेसें मोननैखौ लानानै ओ मा मा रोखोमनि आबादखौ मावनाय जायो ओ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो होननानै सानदों आरो सिगांग्रो आं फोरमायनानै हो नि जेनेबा जोंनि ओनसोलनि बाथ्राखो बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि बाथ्रानि बाथ्राखौ आंनो फोरमनाय जागोन नङा होमबा?
हा औ
औ जेब्ला आं जोंनि ओनसोलनिखौ आं सिगांग्रो फोरमायग्रोनो सानबाय। ओं जोंनि ओनसोलाव जेनेबा ओं दैज्लांनिखौ आं सिगां बुंग्रोनिसै ओ दैज्लां बोथोरावहाय जोंनियाव फ्राय माने माइ आबाद मावनाय जायो आरोखि बे माइ आबाद मावनायावहाय गोदो गोदायनि बाथ्राखौ जों बुंनो थाङोब्ला जेब्ला बैसागोनि उनावहा औ अखा हायो बै समनिफ्रायनो माने हालेवनाय बेनि जागायनाया जायो होननानै जों खोनानो मोन्दों बा मोनथिनानै मोनदों आरोखि। दा बै गिबि खेबनि हालेवनायखौ जोङो खारायनाय होननानैबो बुंदों आरो। माने बर'नियाव ओरैबायदि मोनसे दोरोङा ओरैबायदि मोनसे मोजां जायखिजाया खामानियानो माने मोनफा मोनफा थख' थख'यै मुं मखना दोननाय जायो आरोखि।
औ
बिदिनो जेनेबा खारायखांनायनि उनावहाय ओ मोसौ नोंनो माने गोदो गोदायथ' जेनेबा जेबो ट्रेक्टरफोरनि जेबो सुबिदा गैयामोन नालाय आरो
ओं
नांगोल आरो मोसौजोंनो माने हालेवनानै मा ओ होनना बुङो खे आबादखौ मावनाय जायोमोन आरोखि बेखायनो माने गोदोनि समावहा ओ हालि जेब्ला हालि हायो अब्ला माने रंजानाय मोनसे फोरबो बायदि फालियोमोन आरोखि दुब्लियाव ओ बेखौ बुङोमोन हाल जांख्रा होननानै बुङोमोन जों बिदिनो आं दहाय बुंनाय बायदिनो जेनेबा बर'नि दोरोङा जोबोर मोजां जे मोनफा मोनफा थख' थख' ओ मुं फोरमायनानै होनाय बेबायदि दंखायो। दा हालि हाखांनाय सानखौ जोङो जांख्रा होननानै बुङो हाल जांख्रा। दा बेबायदिनो माने जोंनि बर'फोरा हालेवनानैनो गावसोरनो जेनेबा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों खोथिया फोनानै खोथिया फुनानै बेनि उनावहा माइखौ गायोमोन आरो दा बेनि अनगायैबो ओ आथिखालावबो मा होनना बुंगोन एखेखौनो नुनो मोनो नाथाय बेनि अनगायै मा मा नुसिनो दानिया मोसौजों हालेवनायनि अनगायै ओ ट्रेक्टर बाहायनाय जों बेखिनिखौ जों मोननो हायो ट्रेक्टर बाहायनानै ओमफ्राय मा खालामो जोङो सिगांनि जायफ्रा ओ माइ गायनाया मास मोनसे मास मोननै बेबायदि ओ गोलाव सम लायोमोन दा बै गोलाव समखौ दा आथिखालावहा माने मास मोनसेनि ओ मास मोननैनि खामानि जों मास मोनसेयाव मावनो हायोसै आरो मास मोनसेनि खामानिखौ ओ सप्ता मोननैयाव जों मावना फोजोबनो हानाय बेबायदि रोखोमनि ओ नुथाइफोरखौ जों नुनो मोनदोंसै। आरो बेजों लोगोसे जों आथिखालाव मा नुनो मोनदों माइखौ गायनायनि सोलाय थोंजोङैनो फोनाय सिगांनि समावबो फोनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय ओ आथिखालनि मुगायावहा माने ओ खरसा खम खालामनाय आरो खम समावनो आरो खम उम मा होनना बुंगोन बोलो बाहायनानै खस्थ' ख खम खस्थ' खालामना नैनो माइ आबादखौ थिखांनो नाजानाय बेबायदि रोखोमनि खामानिखौ जोंनि बेबो अ जोंनि ओनसोलावहा आ आ दायो। आथिखालाव नुनो मोनदोंसै आरोखि ओ गोदो गोदायनि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि आबाद मावनाय बेबायदिनो माने गोबां डिफारेन्स बेखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे मेसें बोथोरनि माइ ओ मा होनना बुंगोन आबाद मावनाय मेसें बोथोरावहा जोंनि ओनसोलावहाय माइनि आबाद ओ जुखामनि आबाद बेजों लोगोसे बेसरनि आबाद आरो देमसिनि आबाद ओ बेफोरबायदिखौ ओ दलामहैनो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहा माने गोरान जायखौ जोंनि ओनसोलावहा मोनसे गोरान खेथि होननानैबो मुं होयो आरो माइ आबाद मावोब्ला बेखौ मा बुङो जोंनियावहा ओ बर' धान होननानै ओ जोंनि ओनसोलावहा बुङो आरो बर' माइ बा बर' धान बेदि होननानै बुङो। ओ दा बिदिनो जेनेबा जोंनि बर' ओनसोल बर' समाजावहा ओ दैज्लां आरो मेसें मोननै ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो आं जोंनि ओनसोलनिखो बाथ्राखो फोरमायबाय नोंथांनो नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि ओ बाथ्राखौ एसे फोरमायोब्ला मोजां जागोन।
औ जोंनि ओनसोलनि आबाद मावनाया ओ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदियानो गोदोनि समावबाथ' जोङो ओ बांसिन मा ओ गुबुन आबादखौ जोङो बारा मावनाय नङामोन खालि जोङो मा मावोमोन ओ जानो थाखाय जोङो माइखौल' माइनि आबादखौल' मावनाय नुयोमोन बेनिफ्राय ओ एफा एनै बिदिनो ओ न'आव जानो थाखाय आलु फान्थाव ओ
औ औ
बायदिसिना बेसर ओ लाइ मुला बेफोरखौ गोरान खेथिखौ खालामनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन ओ दा नाथाय आथिखालाव आबादखौ ए गोबां गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय ओ जोङो नुनो मोनसै आबादनि बेलायाव जोङो रांखावरि आरजिनो थाखाय ओ मोनसे ओ जिथुनाखि जोङो माइ गायनानै माइ गायनायनि अनगायैबो बेलेग जोङो आबाद जों खालामनानै बेनिफ्राय बांसिन रां खामायनो हायो नामा माइ आबाद मावनायनि ओमफ्राय जोङो बेखौ नोजोर बोनानै दानि मुगायाव जोंनि ओनसोलाव गोबां माने गुबुन आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै जेरै ओ बैग्रि बेलाथियानो होन बेनिफ्राय जोङो ओरै तुरमुस जोङो गायनाय नुसै लोगोसे आरो नुयो जोङो मा होनगोन बेखौ ओ ड्रागन ड्रागन होननाय मोनसे फिथाइ जोङो बे ड्रागनखौबो जोङो रांखावरि आरजिनो थाखाय गोबां माने जोंनि ओनसोलाव गायनायखौ नुनो मोनदों आरो दा उम बे बेलायाव ओ जोङो माखासे साननो थाङोबा माखासे जोंहा खहा ओमफ्राय माखासेथिं जोङो एसे जोङो मुलाम्फाखौ नुनो मोनो मानो होनोबा जोंनि हाफोरा गोदोनि समाव ओ
जोङो ओ माबाजोंनो मा होनोमोन बेखौ फार्टिलाइजार जेनेबा जोंनि गोबोरखि हासारफोरजोंनो जोङो मोसौनि हासारफोरजोंनो जोङो आबाद खौ मावोमोन गोदोनि समाव नाथाय दानि जुगाव जोङो बांसिन मा खालामखो आबादखौ मा मावो बांसिन जोङो ओ रासायनारि हासार जोङो बाहायो नङा होमबा केमिकेल जोङो बाहायनानै बांसिन जोङो आबादखौ खालामनाय जोङो दायो नुसै दा बे बेलायाव गुबुननिफ्राय जेरै दहायनाखि आं बुंदोंमोन गुबुननिफ्राय फैनाय लाबोनानै गायफैनाय आबाद
जेरै तुरमुस गुबुन गुबुन हमनानै ला तरमुस बैग्रि बेनिफ्राय द्रागन बेफोर बेफोरनि बेलायावनो गोबां माने जोङो केमिकेल हासार रासायनारि हासार बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनानै होयो बे बाहायनायनि जाउनाव मा जायो जोंनि बे थाखानाय जोंनि बे हानि हासारा माने लासै लासै गोमालांनो हमदोंसै आरो मानो होनोबा जुदि ओ जों बारांद्राय आरो जुदि जों बाहायबाय थायोब्ला बे बेफोर हासारखौ जोंनि हायाव ओ उननि समाव जु जुदि जोङो बै हासारफोरा माब्लाबा जुदि ओ मानिबा जाउनाव जुदि ओ साप्लाइ जुदि जायाबा बे हासारा जुदि बन्द' जायोब्ला जोंनि बे जेनाखि मावनाय हा बेयो माने मा जागोन ओ ओ माने आबाद मावनो हानाय जोङो ओ थासारियाव जोङो मोनहैनाय नङा आरोना बोरै हाखौहाय
माने जेनेबा जुदि बिदि हासारखौ जोङो होबाय थायोब्ला बै समाव जोङो गोबोर खि हासारखौथ' जोङो दानि जुगावनो बारा मोनखाला मानो होनोब्ला जोंङ बर'फोरा ओ मोसौखौथ' जोंनिया बारा लाखाला जायगाफ्राबो खम जाबाय ओ न' बां बांबाय हाग्रा बग्रा एवस्रांबाय सोरबा न' लुबाय सोरबा खेथि मावबाय बायदिसिना मावबाय मोसौ खानो जायगा गैला बेनिखायनो मोसौखौ हा लाला आरो खस्थ'बो जायो होननानै लाला
दा बेलायाव आं नुहरो फारसेथिं मोजां फारसेथिं गारजि रां आरजिनो थाखाय मोजां खिन्थु फार सेथिं जोङो नायोब्ला उननि समाव बे हाया माने टटेलि ओ गाज्रि जाहैगोन आरोना बेखौ आं नुहुरो आरो
औ-औ
ओ दा गुबुन आबाद आबादनि बागैनो सावरायदोंमोन नङा होमबा नोंथां
औ-औ-औ
दाथ' नै समाबो जाबाय ओ दा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोननाय मोनदों दे बिदिब्ला जाथ'सिगोन नोंथां
औ दोनथ'बाय औ
औ दे